औ खोनादों ना नोंथांआ
नोंङा फ्रि नामा बेयाव ओरैनो दं नामा
औ औ ओरैनो दङ
अ नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो साननो मोननो हागोन नामा
हागोन हागोन
होनबा बिदिब्ला नोंथां जों दिनै माने ओ गामि आरो नोगोरनि फारागथि माने आथिखालनि मुगायाव माबायदि फारागथि दङ बेफोरदिखौ एसे सावरायनो सानदोंमोन माने
औ जागोन दे
नोंथांनि नुनाय बायदियाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा नुनायखौ जेनेबा दे
थारमाने गामि आरो नोगिफोराे गोबां दङ आरो गामियाव माने बांसिनानो माने बिदिनो दंफां लाइफांफोरनि थाखाय मोजां बिदिनो गामिफ्राव माने बिदि मोजां बारहावाखौ मोननाय जाया बरमा बारा जायो ननिफ्रायनो ओंखारनो हाया बायदि जायो दाथ खरम बोथोर जाबाय नङा होमबा बे जोंनि गामि एरिायाव एसे थानो मोजां आरो बिफां लाइफांफोर थायो बिदिनो औवा साया सायख्लुमबाय बिफाङाव निस्यय खुमफोराव माने आराम बारहावा जों मोनजायो आरो ओमफाय आरो नोगोर एरियाफोरनि हाफोरा एसे दाम जायो जों माने थाहैलाबायनो गोरिब थाखोनि मानसिफोरा हानो नागिरा
बिदिनो गामि एरियाफोरनि हाफोरै एसे दाम खम बे माने गोरलैयैनो जबफोरा बदि बायदिसिना गैयाबो माने थांना थानो हायो आरो नों टाउनाव थाथारनांगौबा नोङो माबा मोनसे जब नाबा बिजनेस मावथारनांगोन नोङो मानोना जोङो टाउनाव थानोबा ज जोङो मोनफ्रोमबो बेसादखौनो बायनासो जानांगोन जोंङो गासि बबो मुवाखौनो जोङो बायजोबनांगोन जोङो ओमफ्राय गामि एरियाफ्राव थायोबा जोङो बिदिनो फिथाइ सामथायाइ बायदि जोङो नआवनो बारिफ्राव थालाबायो बिदिनो गोन जो बिदिनो बायदि मैगंफोरखौ गायलाबायनानै जानो हायो बिदिनो जोङो माइ फोरफोरखौ बायनो हायो बिदिनो हा टाउन एरियाफ्राव माने एसेबां बुरजा हाखौथ बायनो हाया नालाय आरो बेसेबां बुरजा हा गायग्रा बाय सुबिदा जाया बिदिनो खथा खथा बिदिनो फिसा फिसा फिसा बिदिनो न आन्थालसो फाननाय जायो आरो बायग्राफ्राबो बेजों ल बायखायो बांसिनानो माने साख्रियाव ला बिजनेम फ्रा एरियायाव थानो मोनो सरि माबायाव टाउनाव थायो आरो दा गामिफ्राव माने बांसिन बे खेथि मावनानै जाग्रा बिदिनो बारि बागान बायसिना बाननानै जाग्राफ्रा गामिनि एरियायाव थायो आरो बिदिनो माने बिजनेस फोर मावनोबा बांसिन दा टाउन एरियायाव साबसिन जायो बिदिनो बायदिसिना दखानफोर होनो मानो आरो गामि एरिआव बिदि सुबिदायााससे खम जायो गामि एरिफ्राव माने बेफोरो बाजार मार्केटफ्रा एसे खम जायो माल बुस्थु बायदिसिना नोङो थांना थानो थाखायलाय जायो। बिदिनो नोङो मैगंफोर गायनानै बायसि थांना थानो थाखायल' मानसिया आदारनि जायो। जोंङो आदारखौ सुफुंनो थाखायल' बालाय गामियाव मोजां जायो बिदिनो गामियावबो खायसे खायसे बिदिनो बिजनेसफोरबो मावनानै जाग्रा दङ गामिफ्रावबो डेभेलप जायो जानाय। आइदिया फोरबा जनिफ्राय बांसिनानो माने गामि एरियाव माने बारा सुबिदा जाया आरो चान्स मोना बारा आरो गामि एरियायाव एसे मेगन सालायनायफ्रा बारा जायो। बिदिनो बिदिनो दाउ हांसो फारौ बायदि मोसौफोरनि खायसे एबार जायो बिदिनो मोसौफोर गला बारियावफ्राव थांबा मनाया एसे दायफोर जायो बायदिसिना जायो बिदिनो टाउन एरियाफ्रावथ' बिदि जाया टाउन एरियाफ्रावानो बिदिबो फिखायाबो आमफ्राय टाउन एरियाायावनो एसे गावबाागाव जायो आरो टाउन एरियायाव माने रावबो नोंजों रायज्लायफैयाबो रावबो नोंखौ मदद होफैयाबो नों खैफोदाव थाबाबो मदद होफैया आरो आरो ग टाउन एरियाफ्राव बांसिन जाथि खुरमाफ्रा एसे खम जायो नों माने हारसिं फोरल' जाहैयो माने फुरा जाथि बंस'फोरा थाहैजोब हाया नालाय गाव जेनेबा सोरबाफोर बिदिनो जबफोर मावनायफ्रा थाहैगोन बिदिनो फेमिलिफ्राथ' गासिबो ज मावजोबा नङा होमब नोंथां बिदिनो टाउनाव थाजोबनो हाया।
बिदिनो गामि एरियाफ्राव बांसिन जाारथि बंस' खुरमाफ्रा थानो मोनो बिदिनो थांलाय फैलाय रायजलायनाय मानाय बिदिनो बायदिसिना खामानिफ्राव नोंखौ मदद होगोन सहाय मोनगोन बिदिनो हाबा हुखा बिदिनो बायदिफ्राव माने गामि एरियाफ्राव मदद मोनो बिदिनो खैफोदफोरखौ सोरबा सहाय होगोन नोंखौ जाथि खुरमा बिदा फंबाय रानाखौ मदद खालामगोन बिदिनो टाउन एरियाफ्राव माने एसे बिदिया खम जायो। गावबा गाव जायो माने बांसिन फैसानि सायाव सोनारो गामि टाउन एरियाफोरनिया जागायनो माने एसे फाराग दं आरो गामिजों माबाजों टाउन एरियाजों सोरबाफोरा बिदिनो थांनानैबो थाग्रा दङ बिदिनो बांसिनानो टाउन एरियायाव बिदि बायदिसिना बैसागु बायदिफ्रा माने एसे खम जानाय बर'फ्राबो थाबा माने बिदिनो गुबुन गुबुन जाथिफ्रो थायो नालाय बांसिन बर'फोर थागोन बिदिनो मिक्स जायो आरो गुबुन हारसाबो थोन बेलेंग जाथिफोर थासोगारो खिन्थु बर' गामिफ्राव बर'फ्रा थायो बिदिनो बर'फोरनि मेरला जायगाफोर बिदिनो बर'फोरनि बैसागु बायदिफ्राव माने मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बाजानायफ्राव ज' जायो। बिदिनो टाउन एरियाफोरना बिदिनो ज' जाया इदिनो हाथसिं हाथसिं जायो। हारसिं हाला बायदि ओमफ्राय टाउन एरियाफ्राव मोनसे फायदाबो दं बेनिफिटबो दङ इदिनो जोङो मोजां कलेजफ्राव इदिनो सोलोंथाइ लानोबा जोङो टाउन एरियाफोराव जोङो थांनांगौ जायो। दिनो बायदिसिना क्रसपिं ए ए
सोलोंनो थाङोबा जोङो टाउनाव थांथारनांगौ जायो कलेज बायदिफ्रा जोंना थाउन एरियायावसो नुनो मोन गामि एरिया फोराव बांसिनानो एल पि स्कुल बा हाइ स्कुलसिमल' थायो बिदिनो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानोबा जोङो टाउन एरियायाव थांथारनांगौ जायो। टाउन एरियायाव माने बेफोर सोलोंथाइनि थाखाय मोजां आरो।
उम।
ओनथां गामि आरो टाउननि फारागखौ
औ दा नोंथाङाथ' गोबां माखासे खोथाखौ बुंनानै जोबो मो माने मोजां मोनबाय आं मानो नोंथांङाबो माखासे गोनांथि खोथाखौ बुंलां खाबाय मानो होनोब्ला ब्रा जेरै गामि आरो टाउ ओ जेनेबा नोगोर होनोबा हमना ला नों दहाय बुंबाय जेनेबा गामियावहाय बिफां लाइफांजों सोरगिदिं माबानानै थायोना जेना बे नोगोरावथ' ओरैबो न' ओरैबो न' थोन थोन बार मोजां माने गरमा बांद्राय गामियावबा जों ओरै बिफां लाइफां दङ गोसो बायदि जिरायनानै थानो हायो। बार बारो बांसिन दङ आरो माखासे सुबिदाफोर नायोब्लाथ' ओं नोंथाङानो होनदों सुबिदायाथ' जेनेबा हमना ला गामि एरियायाव एसे खम जेनेबा नों होनबाय बिजनेसन तिजनेस ओ बिदिनो बे फार फालांगि खालामनो थाखाय बेफार फालांगि खालामनो थाखायनो नोगोराव साबसिन सुबिदा बांसिन आरो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंथ' नोगोरावथ' फैखानांगौ जायो। मानो होनब्ला जोंनि गामियावथ' मोजांहाय गोजौ फरायसालि गैयाना। बेनि थाखाय स' माखासे गोबां बिदिनो फाराग जों नुनो मोनो अबबा मोजां साइदआ बोरैबा बबेबा फारसेथिं मोजां बबेबा फारसेथिं गाज्रि जेरै आरो मान नों जुदि गोजोन लुगैयोबा गामियानो साबसिन जेनेबा गामियावथ' दावराव दावसि गैयाना बा- रा मटर गारि गाबनाय बिदिनो आरो जोंनि आबहावाया गामिना बांसिन मोजां जायो। मानोना मथर गारि खारनाय मा खारनाय गा उखुन्दै इन्दास्ट्रि ओ फा उम इन्डास्ट्रिनि उखुन्दै गनाय बायदिसिना बिदिनो गोबां जों माने माखासे आबहावाया माने गार जिबो माने टाउन एरियायाव नो-नोगोर एरियायाव। जोंनि गामियावहाय बिदिनो आरो जोंनि गामियाव जेरैबो जोंनावथ' जेबो माय इन्डासट्रि गैया बिदिनो गारि मथर बारा खारा बिफां लाइफांजों साग्लोबनाय आराम सब मानि माने जोंना आबहावाया गामिना एसे साब सिन आरो आरो जों गामियाव गावनो गोसोबायदि आबाद मावनानै जानो हायो न'आवनो। मानो होनबा आजिखालिथ' नोगोरफ्राव मोननाय मुवा बेसादफ्रा एसे बारा माबाया नङ दा मोजां नङा जा जालाबायनो खानो गिनांगौ जायो आरो ना। थ' बेफोरनो आरो गोबां फाराग दङ। ओ गामि एरियायाव आरो हमबाय जों जेरैबो जेब्लाबो जों गामि एरियायाव गामिनि सुबुंफ्रा थाावननिफ्राय ज' ज' थायो टाउनाव एसे आलदा आलदा नोंथाङाबो होनखांबाय दानि औ नोंगौ गामियाव बारा गावजों गाव माने ज' रायलायो मायो ज' ओंखारलायो खामानि माव ज' ज' मावलायो टाउन एरियाायाव बेबायदि नङा आरो माने बेवहाय नोंथाङाव बुदोंना गावबा गाव गावबा गावनि थायो गासिबो माने ज' नुनाय मोना आरो माने खौसेथि नुनो मोना आरो जों एसेबां मानि दा बेफोरनो बिदिनो गोबां फाराग दं बबेबा फारसेथिं नायोबा मोजाङानो बबेबा फारसेथिं नायोबा नैबे गाज्रि माखासे हमनाला बिजनेस खालामनो थाखाय हान्था मेला सुबिदाफोरनि थाखाय टाउना साबसिन आरो आरो माखासे माबानि थाखाय जोंनि गामिया मोजां नोंथाङ मानोसे बुंबावगोन नामा ससे
औ औ दे दे जोङो जोङो बायदिसिना जबफोर नागिरबाबो माने जोङो गामि एरि खौ मोननाय जों मोननाय जाया बिदिनो जो साख्रि बाख्रिफोर मावनो गोसो गोनां मानसिफ्रा बांसिनानो टाउन एरियाफ्राव थाङो बिदिनो गोबां बिदिनो टाउन एरियाफ्राव बिदिनो फेकर्तिफोर थायो इन्डास्ट्रि बायदिसिना थायो बेफोर माने खामानि मावनो थाङोबा जोङो माने बेफोर टाउन एरिया फाव जों थांनांगौ जायो ओमफ्राय गामि एरियाफ्राव जोङो बेफोरनि माने जब बायदिफोरनि जोंना चान्स गैया सुबिदायानो गैया माने टाउन एरिया याव बांसिननो चान्स मोनो बिदिनो सुबिदा बिदिनो जबफोर बायसान्स मोनफ्लांबायोबाबो जोङो जोङो हमना ला जोङो डिफेन्स जबखौनो मोनोबाबो जोङो माने न'आवथ' थानो मोनखाया जोङो नोगोरफ्राव थांनांगोन जोंङो बायदिसना
दा बायदिसिनाफ्राव जों खामानियाव थांनांङो बिदिनो
उम
मा जायो आरो बिदिनो जबफोर मावोबा जे माने लेखा रोङै सुबुंफोर थायो बिदिनो टाउन एरियाफ्राव बांसिन गोरों सुबुंफ्रा थायो गामियारिफ्राव गोदोनि फ्रा गोदोनि आबै आबौमोना रायजो जाबोनाय बे जायगायाव गोदोनि बांसिन मानसि खौ मोनो गोदोनि आदबानो दासिमबो जोबाखै बिदिनो गोदोनि आबै आबौमोननानो रायजो जाबोनाय टाउन एरियाफ्राव बिसोरो थांनो गोसो जाया माने गामि एरिया बायदि सानथि गैया होनो आरो आबै आबौमोनहा बिदिनो माने गामि एरियाखौ माने साबसिन होनो आरो जोंनि आबै आबौ दा नोंथाङा जाथ'सिगोन नामा सावरायनाया बेसेबांङावनो
औ टाइमआबो जाबाय होमबा नोंथांनि फोरमायायनायखौ खोनानै जोबोर मोजां मोनबाय आं दे गोजोन्थों
दे